हेलौ।
औ नोंदां।
औ ओ नोंथाङा दासान्दि ओ मा खालामगासि गासिनो दङ ओरैनो।
आंथ' दा ओरैनो दं नै फ्रियनो दं जिरायगासिनो दङ।
औ-औ नोंथांजों माने आङो ओ मोनसे आयदानि सायाव ओ सावरायनो होननानै नोंथांखौ आङो फन हरनाय जादोंमोन। दा नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना।
हागोन - हागोन नोंथां हागोन सावरायनो हागोन दे।
बिदिब्ला आङो आयदानि सोमोन्दै आं फोरमायनोसै जिहेथु आङो नोंथांजों ओ जिब जुनार दावमा दाउसाफोरनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै आङो कल खालामनाय जादोंमोन। जिहेतु दा सिब्रोनोसै नोंथां दा जिब जुनार होनना बुङोबा जों मिथिखायो जे जोंनि सोरगिदिं जेराव जोङो मानसि माहारिजों लोगोसे जोंहा गोबां जिब जुनारफोर दंखायो दाउसिन दाउलाफोर जेराव जोङो ओ बेफोरनि गेजेराव बांसिन जोंहा साननो हनो हानाय आरो बांसिन मेलेमजिबि होनना बुङोब्ला जों मानसि माहारियानो ओ जेराव जोङो मानसि माहारिखौ जोङो जिब जुनार दाउसिन दाउलानिफ्राय आलादा खालामदों होनना बुङोब्ला जोङो ओ मानसि माहारिनि ओ राव रायज्लायनायानो जोंनिया ओ-ओ जोंखौ आलादा खालामदों जेराव जोङो मानसि माहारिया ओ जायगा लायै जायगा बा सम लायै सम जों बाथ्राफोरखौ जोङो सोलायनो हायो जोङो। ओ बायदिसिना समाव जों गुबुन-गुबुन बाथ्रा रायज्लायो। बिनिखायनो जोंहा ओ गोबां मेलेमजिबि बेनिखायनो जोंखौ आलादा खालामदों। नाथाय जिब जुनारफोराबो माथो रोङा नङा रोंगौ नाथाय जिब जुनारफ्रा ओ बिस बिसोरनि माथोफोर रायज्लायनायफोरा बिसोरनिया जेब्लाबो मोनसेयानो माब्लाबाबो सोलाय सुला नङा। मानसिनि बाथ्रा रायज्लायना जेब्लाबो सोलाय सुला दा मोसौफोरा गोदो जेरैबायदि गाबोमोन ओ दाबो बेफोरबायदिनो गाबबाय थायो बिसोरनि ओ जेबो सोलायनाय गैया जिहेथु जोङो ओ जों दाउनि बाथ्रा बुंनो हायो दाउमा दाउसाफोरनि। जोङो गोदोनि समाव दाउखाफोरा जाबायदि गाबोमोन ओ दिनैनि समाव दाउखा फोर बिदिनो गाबो बिनिखायनो बिसोरना जेबो सोलायनाय गैया आर ना नोंथां जेराव जोङो बिनिखायनो मानसि या गोबां आलादा जिहेथु जोङो ओ बायदिसिना थासारिजों जों बायदिसिना खामानिफोर गु जों गुबुन-गुबुन खामानि मावनो हायो जोङो ओ जोंहा सोलो दङ मानसिफोरा जेराव जों दिनै बिनिखायनो हायोब्ला जोङो जिब जुनारखौ जों मानसिफोरा अननांगौ जों दाउमा दाउसाफोरखौ अननानै जोङो ओ जिहेथु जों बुहुमाव खौसेथियै जोङो थांनानै थानांगौ जिहेथु जोंहा बिस सोरजोंबो गोबां सोमोन्दो दङ जों जुदि बुंनो थांङोब्ला जों जुदि दाउमा दाउसानि खोथा फोरमायनो थाङोबा जे दाउमा दाउसाफोरा दिनै बो बायदिसिना जोंनि आबादफोरनि खोथायानो बुं जोंनि आबाद फोथाराव जुदि एम्फौफोर ओ जायोब्ला जोंनि माइ आबादनि खोथा बुं जोंनि कबि बान्दा कबि बायदिसिना जोंनो फिथ फिथाइ सामथाइफोराव जुदि एम्फौ-एनला फैयोब्ला एम्फौ-एनलाफोरखौ दाउफोरा जानानै होयो आरो ना। अब्ला जोंनि आबादफोरा ओ साबसिन जायो जेराव ओ जोङो बिसोरजों गोबां सोमोन्दो दङ दाउमा दावसाजों जिहेथु जोङो दावमा दावसाफोरखौ ओ नायनानैबो मोजां मोनो जोबोद समायना - समायना दावमा-दावसा थायो। हा बिसोरनि गाबनाय देंखो दाउखौनि गाबनाय देंखो। दाउ गोबां दाउ दंङ जेराव समायना समायना गाबो। लोगोसेनो दाउरायफोरनि जों समायना गां फुवारनाय बेफोर खौ नायनानै जों जोबद गोजोननाय मोनो दा नोंथांआ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ मोननाय दाउफोरनि ओ मुंफोर फोरमायनो हागोन नामा मानैसो दाउफोरनि मुं
अ' हागोन हागोन जोंनियावथ'
औ औ
दा ओ दाउ होननानै बुंङोबा जेन'बा दाउराइ आरो बेजों लोगोसे दाउखा गुबुन-गुबुन रोखोमनि जेन'बा दाउफोर थायो दा खिन्थु आंनि फेभ्रेटआ जाहैबाय दाउरायानो आरोखि दाउराय आरो दाउखा आं बेखौ मिथियो आरोखि।
औ औ औ नोंथांआ ओ मोजांङैनो फोरमायना होबाय जिहेथु जोंङो दाउखा दाउखायाथ' जोंहा गोसोम जायो। बिदिनो ओ लोगोसे दावराय-दावरायया जोंहा गोथां गाबनि समायना बेवहाय लोगोसे गांआव बायदिसिना गाब थायो। दा मोजांआनो दा जोबोद मोजां जिहेथु जों दाउफोरनि मुंफोरखौ आंङोबोथ' मोजां मिथिजोबा अब्लाबो आंङो ओ न'आव फिसिनाय दाउफोरखौथ' जोंङो ओ जोंङो मा होनगोन बेखौ न'नि दाउ होननानै बुंनाय जायो। लोगोसे जोंङो बाहेरायाव फिसिनाय दाउ होनना बुंङोबा जोंङो ब्रयलार बायदिसिना फैदों दिनै लोगोसे जों दिनै मोननो हायो जोङो जोंनि सोरगिदिं मिथिंगायाव थानाय जोंनि न' सेरफोरावनो गाबफैनाय जोङो दाउथुर जों दाउथुरखौबो जों मिथिगौ लोगोसेनो जोङो दाउस्रि जेराव जोङो दाउस्रिखौ जों न'आवनो फिसिनाय जायो जों उन्दै समाव जों गोदो गुमा हमनानै जोङो दाउस्रिनो जाहोयोमोन फिसियोमोन ओमफ्राय न'आवनो दाउस्रिया माथो रायज्लायनो रोंगो आरो ना जेनेबा आलासि फैदों जनो खामफ्लाय बिदि बुंबा दाउस्रियाव बुंलायोमोन आरोना आलासि फैदों आलासि फैदों बिदि होनना बुंलायनो रोंगौ आरो ना दाउस्रिया दा गोबां दङ बिदिनो जोङो दाउ दउ खुुनथुलु जेराव जोङो दाउ खायमाखौ जों नुयो दाउ गोथां बे जों दाउ फुलु होनना बुंनाय जायो दाउ गोमो दङ बिदिनो गोबां माबा खुरा हाजि दाउ दङ दा दाउ पिथलखा दङ बिदिनो दाउ गुरखा दङ गोबां दाउब' दङ जोंहा दाउफोरनि बेलायावथ' जोंहा बुंबाबो जोङो जोबनोनो थाङा जिहेथु जोङो ओ जोङो दाउ सखाफोरबो थायोबा गोबां रोखोमनि दाउ दङ जायखौ जों बुंजोबनायाबो गोब्राब जों साम' खला दाउ मोननो हायो जोङो दा गोबां बिसोरजों जोंहा सोमोन्दो दंलायो जिहेथु जोङो दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जिहेतथु जोङो जिब जुनारजों जोङो माबायदिहाय सोमोन्दो दङ मानसिफोराहाय गोदो गोदायनिफ्राय आरो मानैसो जिब जुनारफोरनि मुंफोरखौ नोंथाङा फोरमायना होयोब्ला मोजां जागोन आरो
ओ हागोन दे हागोन दा ओ जिब जुनार बा दाावमा दाउसा होननानै बुङोबा बिसोरो मोननै फारागथियाव थांनानै दं दा मोनसेया जाहैबाय जों न'आव फिसिनाय माने दावमा दाउसा नङा होमबा जिब जुनार न'आव फिसिनाय न'आविसिजाग्रा
औ औ
जाहैबाय हाग्रायाव थांनानै थाग्रा दा बेफोरनि बिनि फारागथिया जाहैबाय जोङो जेन'बा न'आव फिसिग्रा दाउ होननानै बुङोबा जेर खम लकेल दाउ नङा होमा बेजों लोगोसे जों दा जोंनि माबायावहाय मडार्न जुगावहाय दा बर्तमानावहाय जोङो दा ब्रयलारखौबो जोंनि जायगायाव बर' फिसाब फोरा फिसिनाय जायो दा गोदोनि समाव मा खालामोमोन? जोंनि ओ न'खरनि रांखावरिखौ जोङो मोजां खालामनो थाखाय बा न'खर सालायनो थाखाय जों मा खालामोमोन? माने जिब जुनारखौ जोङो न'आवहाय फिसिनाय जायोमोन। दा खिन्थु जोंनि नैबे दा बर्थमान माने प्रेजेन्ट सिटुवेसनावहाय जोंनि बर' फिसाफोरा मा खालामसै माने न'आव फिसिनायनि अनगायै जे रखम फाराम बायदि बायदि नङा होमबा? गोदान जुगनि सोलोंथाइ लानानै जोङो फाराम बायदि बायदि जों बानायनाय जायो। जेरेखम दाउफोरखौ गोदो जोंनि आबै आबौमोनाहाय मा खालामोमोन न'आवनो फिसियोमोन नङा ओमबा दा बेजों लोगोसे दानि जुगाव मा नुसै जोङो माने बबेबा मोनसे जायगायावहाय जे रखम दाउनि गन्द्रा बानायनानै बा मोनसे फाराम बानायनानै बेयावहाय गोनोखोआरि जुगनि माखासे गोदो सोलोंथाइखौ लानानै जोङो मा खालामनाय जायो माने दाउफोरखौ दा फिसिनाय जायो आरोखि दा सोमोन्दो होननानै बुङोबा जोंनि ओ बर' बा सुबुं माहारिया जेन'बा गोदो गोदायनिफायनो माने मा होनो गोथौ सोमोन्दो दङ जिब जुनारजोंहाय जे रखम सारनानै जों नायोबा जेरै अमा फिसिनाय नङा होमबा? अबाखौ जों होननानै बुङोबा गोदोनि समाव जोङो रांखावरिखौ जोङो आरजिनो थाखाय बा न'खरखौ मोजां खालामनो थाखाय जों मा खालामोमोन गथ' गथाय फरायनायनि बा न'खरखौ मोजां मोनसे फरिबेसन लाबोनो थाखाय मा खालामोमोन जोंना अमाखौ फिसियोमोन मासे मानै नङा होमबा? बेबायदिखौ जों नुबोदों आरोखि दा बेजों लोगोसे दिनै बाहेरायाव गोबां फार्म खालामनानै मा खालामगासिनो दङ माने जोंनि बर' माखासे सुबुं फोरा माने रांखावरि आरजिगासिनो दं आरोखि दा बोथोरजों लोगोस जे माखासे बुस्थुवा गोबां सोलायलांनो हमबाय जे रखम मोसौ मोसा नङा ओमबा? मोसौ होननानै बुङोबा गोदोनि समाव जों मा खालामोमोन माने फालो हिसाबै जोङो फिसिनाय जायोमोन गोदोनि समावहाय। न'खर न'खर जोंनिया मा थायोमोन मोसौ गलि थायोमोन नङा होमबा दानिुगाव जों बांद्राय नुलिया बुहुत गोबां‌खम नुसै न'खर न'खर जोंनियाहाय मा थायोमोन माने मोसौ गलि थायोमोन बे मोसौजोंनो जोङो हालेवोमोन। नङा ओमबा हालेवोमोन जोङो मारा होयोमोन। बिनिफ्राय जों गाइखेर दिहुननानै जोङो जोंनि रांखावरि बा जोंनि न'खर दानाय बा न'खर सोलिनाय बेखौ मा खालामोमोन? जोंनि बर' फिसाफोरा बा आबै आबौमोना गोदोहाय बेजोंनो सोलिबोयोमोन आरोखि। बेबायदि आरोखि दा बेजों लोगोसे हाग्रानि जिब जुनार होननानै बुङोब्ला हाग्रानि जिब जुनारा जाहैबाय जे रखम दा ओ मिथिंगानि माखासे हाग्रा दानस्रांनाय बायदि बायदि जों बि थांमोना दा बुहुद थानायनि खस्थ'आव सोलिनानै दङ। दा जोङो बुंनो थाङोबा दावउमा दावउसा होननानै बुङोबा दिनैहाय जोंना दावराय होननानै बुङोबा दावरायाथथ' बुहुद समायना बेखौथ' नथाङाबो मिथिखायो नङा ओमबा? दा बेबायदिनो जोंनिया बोथोरजों लोगोसे बा जोंनि जानोखि ओ बर' हारि बा माखासे धोरोम बा माखासे बोथोरजों लोगोसे दिनै जोंहा दाउ खौवौबो दङ जेब्ला बैसाग दान फैनाय लोगो लोगो मा खालामो फैगो बरायो नङा होमबा दा बेबायदि आरोखि। दा बेजों लोगोसे जोंनि ओ मोननैनि फारागथिया जाहैबाय जोंनि हाग्रानि दाउ बायदि बायदिखौ जोङो न'आवहाय फियोबाबो गोबां बिबाङै जों फिसिनाय जाया जे रखमनो नोंथाङा बुंनाय बायदि ओ दाउस्रि नङा होनबा दाउस्रिया मा खालामो? जोंनि सुबुं माहारिनि मार्क लायोबा सुबुं माहारिनि माखासे रावफोरखौहाय बुजियो रायलाय बोरोङो नङा होमबा दा खिन्थु माखासे मा फोरा जिब जुनारफोरा माने बैफोरखौहाय बिसोरो रोङा आरोखि बेबायदि आरो बिसोरो मा खालामो हाग्रायावहाय थांनानै थायो आरोखि बेबायदि आरो दा ओ दा आंनि न
गोबां बाथ्रा फोरमायबाय नोंथाङा दा जिहेथु जोङो जिब जुनारनि खो खोथा बुङोब्ला जोङो जिब जुनारा नांगौ जोङो ओ फिसिनाय जायो जोंङो जिब जुनारफोरखौ जिहेथु जोङो जिब जुनारा मा जायो मा जाया जों गिबियावनो बेखौ जोङो मिथिग्रोनांगोन अब्लासो जों न'आव फिसिनो हायो गोदो गोदायनि समाव बिदिनो हाग्रा बंग्रानिफ्राय जोङो ओ दावसिन दाउला बा जिब जुननानै फिसाखौ लाना फैनानै जोङो ओ न'खराव जों फिफैदोंमोन जिहेथु जोङो गांसोफोरखौ जाय जिब जुनारा गांसो जायो बा बेफोरखौसो जों बांसिन फिसिनाय जायो आरो ना जेनेबा जाय जिब जुनारफ्रा बेदर जायो बेसोरखौबो जों फिसियो माव जिफोरखौ फिसिदों जों सैमाफोरखौ फिसिदों बिदिनो जों फिसिनाय जायोमोन। बिदिनो जोंहा जिब जुनारफ्रा गुबुन गुबुन जायो जोङो मोसा मोसाया जोंहा बेदर जायो सिंहआ बेदर जायो सियाला बेदर जायो। सैमाफोराबो बेदर जायो दा बिदिनो जों सेसाफोरखौ मोननो हायो सेसा फोरा गांसो जायो न'खराव फिसियो सेसाखौबो दा मै मैफोरा गांसो सो जायो हाग्रायावनो थायो बिसोरो मै मोसौ मोसौआथ' जोंहा जायनि न'खराव मोसौ दङ बिनि न'खरावसो माइनाव दङ होननानै जों फोरमायनाय जायो जायनि न'खराव मोसौ गैया बेनि नखराव माइनाव गैया होनना जोङो मिथिगौ जिहेथु जोंहा गोबां हाग्रा बंग्राफोराव जिब जुनार मोनो जोङो बायदिसिना दलफिन नाफोरनि बाथ्रा बुंनो हायो जोङो सार्क बिसोर गेदेर गेदेर ना दंङ खासेव बेफोरखौ मोननो हायो जों जिब जुनारनि बेलायाव जोङो गोबां दंङ जिहेथु जोंङो जिराफ मोननो हायो। जेब्रा मोननो हायो जोङो बिदिनो गोबां दङ बायदिसिना दङ एन्जरफोरबो दंलाबायो जिबौ दंलाबायो दा बेफोर गाव सोरबा माने बेदर जाग्राया माने गुबुन ओ जुनारखौ जानानै थायो आरो बे जुनारा गांसोफोरखौ जानानै थायो बिदिनो जोङो मोननो हायो बाजोआरिफोरा जिबौफोरखौ जायो। लोगोसेनो ओ ओ जिबौखौबो ओ जिबौआबो लोगोसे एम्बुफोरखौ जायो। दा गोबां बिदिनो सोलिबाय दङ जिहेथु मोसाफोराबो ओ गोबां जिब जुनारखौ ओ अरथारनानै जायो गोदनायाव अरथारनानै जानाय जायो बिदिनो मोदोमफोरखौ अग्लि अग्लि जायो सैमा सैमा माबा दङो बिसोरनियाबो सैमाफोराबो जायो। दा सियाल बायदिसिना गोबां दङ दा जिब जुनारफोरनि मुंफोरखौ खौथ बुंबाबो बुंखनो हाया जिहेथु गोबां ओ जों ओ नोंथांजों ओ सावरायबाय जिहेथु जोङो दाउसिन दाउला आरो जिब जुनारजों माबायदिहाय सोमोन्दो दङ आरो जोङो अननांगौ बेफोरखौ मोजाङैनो जिहेथु जोङो जिब जुनारफोरखौ ओ जाहाथे जोङो फोजोबनाङा ओ जों दिनै गोबां हाग्रा बंग्राफोरखौ दानस्रांना होबाय जिब जुनारा जोबोर खस्थ' जिहेथु जोङो मानसिफोरा साननो हनो हानाय गोरों ओ मेलेमजिबि जों बिसोरखौ अननांगोन जाहाथे बिसोरखौबो थांनानै थानो होयो। दा बिनिखायनो जोङो गोबां बाथ्रा सावरायबाय बिसोरनि सोमोन्दै जिब जुनार आरो दाउसिन दाउलानि सोमोन्दै जिहेथु जोंहा समाबो गैलिया बिदिब्ला नोंथां नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय बिखिनियावनो दोन्थ'नोसै ना नोंथां?
औ दे जागोन दे नोंथां दे गोजोननाय थाबाय।